हेल नोंथां।
औ नोंथां।
औ आङो नोंथांजों ओ ओ दावबायनायनि सायाव ओस दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा गोसो दं दा?
औ दङ नोंथां औ।
औ औ दा ओनो सोर जागायजेनो नोंथांनो जागायजेनो आं जागायजेनो?
दे आं आंनो जागायग्रोनोसै नोंथां।
औ दे दे जागाय।
औ। दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि गोसोफोरखौ गोजोन होनो बा जोंनि दुखु दाहाखौ बावगारनोसो ओ दावबायो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ थिग बेबायदिनो आं आंबो मोननै मोनथाम गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायखांबाय आरो दावबायखांबाय बा बेरायखांबाय बिदिनो आङो ओरै अरुनाचल होननाय जायगायाव बेरायखांबाय आरो दङ सरलपारा बा बावखुंग्रि बेफोरबाय दि जायगायाव बेरायखांबाय आरो दा आङो
अरुणाचल जायगायाव थांनानै माबायदि मोनबोदों बा मा मा नुबोदों बेखौ नोंथांनो एसे फोरम फायनानै होनि।
औ फोरमायदो दे।
औ दा जोङो बे जायगायाव थांनो गोसोबा। अनेक रोखोमनि गारि मथरजों थांनो हायो जेरै बाइक बा कार जिखुनु बुस्थुजों थांनो हायो आरो दा आं थांदोंमोन जाहैबाय बाइकजों थांनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो थांबाय थांनानै ओरैबायदि समायना जायगा बियो मोनसे जेरावहाय दं हाजो जो हाला दैमा दैसा स्राय स्राय बोहैनाय दावसिन दाउला बे जायगाफोरावहाय गारि मथरनि बांद्राय बिदि गुबुंले आबहावा गैया बिनि थाखायनो बेयावहाय बेरायनो गो गोसोफ्रा गोजोनो बा नायनो मोजां मोनो नुथायाइफोरा समायना बेफोरबायदि आरो बेबायदिनो जेरैहाय ओरै आफेलफोरबो मोननो हायो बेआव बेयावहाय बिराद मोजां मोजांनो जेरै फिफांनिफ्राय खागोदान खागदान जेखौ जायोब्ला बिराद गोदै
औ
औ बेबायदिनो अनेक रोखोमनि आङो मोनदांथि मोनबोदों खि बेवहाय बेनि मानसिफोराबो बिराद मोजां बिसिनि रायजलायनाय थानाय जानाय गाससिबो मो जां आरो बे जायगायाव औ थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंहा ओरै दंबावो सरलपारा सरलपारा जायगा होनायाव बो जोङो बेरायबोला बिराद गोजोननाय मोनो। लोगोफोरजों गरम बोथोरफोराव दुगैहैयोब्ला रंजाहैयोब्ला जोंनि दुखु दाहाब बावगारनानै फैयो आरो बे जायगायावबो
औ औ औ
दा नोंथाङाबो माबाफोर जायगा अफेबा बेरायफेरबाय नामा नोंथां?
औ आंबो बेरायफेरबाय बेरायनाया बिदिनो बारा गोबां जायगायाव बेरायाखै ओरोयनो खाथिखालायाव बेरायबाय ओगफाय मेघालया होन्नाय जायगायाव थांखांबाय आरो ना दा बे मेघालया जायगायावहाय थांनानै आं बोरैहाय माबायदि आं एक्सपिरियेन्स मोनबोखो आं मा मा नुबोखो बेखौहाय आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरो ना नोंथाङा खोनासंनो गोसो ना?
गोसो नोंथां औ
औ दा आङो मेघालया थांनायावहाय जेरै जोङो गुवाहाटि निफ्राय थाङोना मेघालयावहाय
औ औ
थांनानै आङो बिराद मोजां मोजां जायगा नुबोदों बिब्दिनो बिसोरनि बिसोरो माबोरै थायो बे जायगायावहाय माबोरैहाय जायो माबायदि साखोन सिखोन थायो बेफोरखौ आं नोजोर बोनानै नुबोदों आरो ना
औ औ
थानाय जायगा ओनसोलफोरावहाय बिराद साखोन सिखोनै थायो। बिराद समायना जायगाफोराबो हाजो जायगा बिब्दिनो जायगाफोरनि नामखौ बुङोब्ला जेरै ओ माखा थामबिलि दं।
औ औ
ओ एलिफेन्ट फल दं ओमफ्राय ओ सेरापुन्जि दं। बेफोर जायगाफोरखौ अनेक नायबोदों आरो ना बिसिनि जायगायाव बहाय माने बिसिनि मा होनो आबहावायानो बिराद मोजां आरोना
औ औ
सानानै नायोब्ला जों थानाय जायगानिफ्राय अनेक साबसिन आरोना औ। थान्दाबो गुसुबो थानो आरो ओ माइन्दफोरखौबो ओ फ्रेस मोनो नोंहा माबाफोर स्ट्रेसफोर दंबा बेफ्रावहाय थांनानैहाय गोजोननाय लाहैनो हायो आरोना दुखु दाहा दुखु दाहाखौ बावगारोनो हायो।
औ औ
बिदिनो ओमफ्राय बिसिनि जायगायाव बिदिनो ओ अखा अखाफोरखौबो जोङो थाब थाब हानाय नुनो मोनो आरो। थान्दा जायो बिनिखायनो औ गोलोम बोथोराव हाय जोंनि जायगाफोरावहाय गरम जायोब्ला बिसिनि जायगायाव थांनानै जोङो थान्दा मोनहैयो आरोना देहाखौ थाजिम मोनहैयो औ बेरायनानै बिदिनो मोजां मोनो ओमफ्राय बिदिनो खाथि खालाफ्राव थांबाय नों जेरोखोम बुंदों सरलपारा होननाय जायगायाव आंबो बेरायहैबाय ओमफ्राय बेवहाय बेरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ना हाजो जोंनि ओरै भुटान खाथि जायोना सरलपारायाथ' बे भुटान खाथि खाथि ओरै हाजो सेर सेर दै बोहैनाय दै बोहैनाय दै बोहैबोनाय समायना रमायना हाजो उम लामा लामा सेर सेर जेनेबा ओ गय बागान नुलाङो जोङो
औ आरो बेजों लोगोसे सिखिरि बा मोख्रा बा ओ मैदेर बेफोरखौ जोङो नुलांनो मोनो आरो गोबां गाबनि रोखोमनि माबा सिखिरिफोर नुयो गोमो गोथां गोजा बेफोरबायदि बिराद मोजां आरो माने बे जायगाया औ आरो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे नै बावखुंग्रि जायगायाबो बिराद मोजां जोंना जायखौ जोङो मिथिनो मोनो बेखौहाय बैसागु जानायनि सिगांहाय बेयाव गाखोनाय जायो आरो बेयाव गाखोयो होननानै बुङोब्ला मानो गाखोयो होननानै बुङोब्ला बेयाव गाखोयोब्ला जोंनो फोथायनाय दङखि जोंनि साननाय बा लुबैनाय हास्थायनाय गासैबो जाफुङो होननानैहाय औ नोंथाङा थांफेरबाय ना
औ थांफेरबाय थांफेरनाया आंबो बावखुंग्रियाव हाय बिब्दिनो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बि बिदिनो आंबो खोनादों आरो ना औ बियो गोदो दानिल' नङा बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोननिफ्रायनो माने खोनाबोनाय आरो सोलिबोनाय आरो ना बेयावहाय ओ गावनि सासे अनजालियाहाय बावखुंग्रि जाय बावखुंग्रि हाजो नाम दोनदों आरो ना बे बावखुंग्रि नामाहाय ओरैबायदियाव थादों जाहैबाय ओ बे बावखुंग्रि सिख्लायाहाय सासे गावनि खौ मोजां मोनदोंमोन मोजांमोननानै बियो अनजालुखौ मोजां मोननायावहाय बियो गावनि अनजालुखौ मोनाखै आरो हास्थाइनायखौ गावनि अनजालु गावनि लोगोरिखौहाय मोनैनि थाखाय बे हाजोनिफ्रायहाय बाज्रुमनानै बियोहाय गावनि जिउखौहाय फोजोबफैदोंमोन आरो ना
औ औ
बेबायदि माबायावहाय बाराज्रुमनानै थैनानै बे जायगानि मुंखौहाय ब बावखुंग्रि हाजो होननानै बुंदों आरोना औ औ बेबायदियैनो बे दा बावखुंग्रि हाजो होननाया बेयावनो थालांबाय आरोना
दा बेयाव खेबथाम गाखोबा बिसो साननाया जाफुङो होननानै फोथायो बे नंगौ नामा नोंथां
नोंथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों आंबो बेखौ खोनादों गमामायैनो खोनानाय मथे आंनि मोनदांथियावहाय जानोबो हागौ आरो ना औ जानोबो हागौ बेखौ आंबो माने ओ मोजाङै माने मोनथायम-मोनथायमारो ना मोन- मोनथायमारा बेखौ बुंनो हालिया आरोना
औ औ खोनानाय
औ खोनानाय
जोंना ओरै सरलफारायाव थाङोबा जे लामायाव मोनलाङो उल्था फानि होननाय जायगा बे उल्था फानि होननाय जायगाख खौ जोङो खोनायोखि बे दै थानायफ्रा बेनिया उल्था बो होयो बा खि माबा मोनसे बेफोरबायदि होननाय खोनायो आरो बे नंगौ नामा नोंथां?
औ बेथ' उल्था पानियाथ' थारैनो सैथो दैयाहाय उल्था था बोहै बोमारो जाहैबाय बियो गोदोनिफ्रायनो ओं गोदोनिफ्रायनो बोहैबोयो माबोरैहाय उल्था बोहैबोयो बिनि माबाखौ आंबो मोजाङै बुंनो रोङा जिखुनु जाया उल्था बोहैबोयो आरोना उल्था पानिनि दैयाहाय बेखौ आंबो मिथिनानै दङ
औ औ
ओं नोंथाङा खाथि खालाव बेयावबाफोर आरोबाव बेरायबावखांबाय नामा?
ओरै खाथि खालायावथ' बुंनो थाङोबा ओरै जोंना गौरां दैसा दङ बे गौरां दैसायावबो
जोंना बोसोर गोदानबा लावखार ओंखाम जानाय बेफोरबायदिनि माबायै हिसाबै थांनाय जाबाय आरो खननै खनथामबा थांनाय जाबाय नों आरो दङ जोंना ओरै दिप्लइ बिल बेफोरबायदियाव थांबाय आरो नोंथाङो थांफेरबाय ना? औ बे दिप्लाय बिलावबो बिराद मोजां जां जायगा आरो बेबो दैजों दैजों बुंफबनाय आरो बेयाव गोबां रोखोमनि नाफोर मोननाय जायो गोथाव गोथाव ना बा नाथुर
औ
औ आरो जोंना ओरै गौरांआवबो लावखार ओंखाम जानाय बिराद मोजां जायगा आरो फिफां खैरो बागान फिफां आरो जोंना दङ बैग्रि फिफां बेफोरनि थाखाय बिराद समायना नुयो आरो
औ समायना नुयो औ
औ
दा नोंथां जोंना टायेमा समाबोथ' जाबाय नै दा नोंथांनि फ्रायहाय बेफोरबायदि दावबायनायनि सोमोन्दै मिथिनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों
औ नोंथां औ आंबो बिराद गोजोननाय मोनबाय।
औ दा बिदिब्ला दोनथ'लायसै नामा?
औ नोंथां औ दे गोजोनथों!
औ गोजोन्थों!